उम ओ औ खोनादो।
आंनि आंनि लोगो थाफाग्राया फायदो दिनै।
ए न'आव थांदोंमोन नामा?
अ
दिनलाय माननो फैदोमोन इखो?
रुम माने माल बुस्थुखौ से खालामगोन बिजि लागोन बेलेग।
मा होन्नाय?
मनजनि आ बुङो बि होनबा सु द
अ खालामाखै
मानि बेमाराहाय खालामा गखै मानसियानो लरायनोनो हालामोननो आथिं सायं बुरना बे मानसि सुइसाइद खालामगोन नाय
सोर बुनन्दोंबा सुइसाइद खालामदोंरनो हाला जानाय नालाय
बुजोबखाबायमोननो ओ ओरैनो गान खनगिदिर दंमोन खासे दिदोम बिसोरनि खना होदोनो ओरैनो।
बे बिसा बिमा गदायखाय दंबाय आरो।
अ
उम आं सानखादोंमोन फिसानाव थांबासो खसाखौ मिथिगोन दे होननानै।
ए माने एरैबाबो बिमा गदाय।
किदनि माबा जाबा गाखा हामखायालै। जा माइंनियाबो किडनियाव माने हासदै ओंखारा जाबायना ओमफ्रायहोय किडनियाव इनफेकसन जाहैबाय माने। ओमफाय इनफेक्सिन्ट जानानै मानसिया खालि गोबानायल' गोबानायल' टु पइन्ट फाइभ ना ओइट बेसेबांबा बिदि थांदोनो किदनि सादो माने ओमफायहै जुदि थ्रि मोननायबानो बेखौ बासिनो आखा गैयामोन आरो।
मानसिफ्रा खालि बिदि जाथ्रदो।
बेनोथ'।
आर बे भाल' खरानिआबोथ'। ए। ओमफाय नान माला न'आव लाबोगोन?
न'आव मैयानो लांबाय।
ए।
सय दिनफोर थांनाय
उम। मा जागोन? गाबोन एक्जाम जोबगोन ना? गाबोन
अ जोबगोन उम
अ बिनि फट'खौ इमान मोजां मोनो हिनजावसाया।
हिनजावखाखासे नुदोमोनलै सोर आगोलाव माबा स्कुलावनो नुदोंमोन दां दख'।
मिथिला आं अबेबा नुनाय नुनाय मोनदों खिन्थु मानसिखौ।
सिगां नुदो बे हिनजावखाखो
उम गोसो थोनाया आब' अरसना मोनदो समान मोन नो जि गाबदोनो।
आयै मा जाना थैनाय बि आरो?
इबो बिदिनो दां लै लोमजानायफोरसो ना मा होनखोथाय आंबो मिथिया मोजां
ए बिसानि आलासि जि जोमोनि गामियाव दंमोन।
उम
ओमफ्राय बिनि मि दाखालिसो मोनथिदों आंखौ जामबाय आब'नायावसो मोनथिदों आं बाल'खआव बिदि हिनजाव खा थैदों ओमफ्राय फट' देखायनायावसो आइयाव बि हिनजावखौ सिनि मोनो मोन आं जादो।
ए
आरो फनियानि सासे हिनजावखा खारदो नङा माने फनियानिफ्राय हाबा लांनाय दांलै।
उम नि उनखालि बेबो माबादो थैदो। हेलौ